अ नोंथाङा दा बे समाव औ मा खालामगासिनो दं नोंथ
आं नै दंफां सिङाव दं दंफां सिङ सायायाव
अ अ माने नोंथांजों आङो बे ओ मोननैसो खोथानि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै हरदोंमोन आरो ना नोंथाङा दा सम होगोन ना औ माने नोंथां आं दिनै माने ना हमनायनि सोमोन्दै एसे रायज्लायलायनो स थांदों आरो रोना नोंथांजों सावरायलायनो औ माने ना हमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माने नाखौ गोबां आयदायै जोङो हमो आरो
औ हमो हमो माने दैनिफ्राय बोखांनायखौनो ना हमनाय होनो आरोना होमबा
औ सम लाना सम बोथोर लाना बोथोर ना हमनायाबो आलादा आलादा दा आरो आइजेंफोराबो आलादा आलादा थायोना ओ माने नोंथांमोननि ओनसोलखैजाय माबायदिहाय ना
जोंनिखु ओरैनो ना हमनाय खायदाया जाहैनाय गिबियावनो ओ जेनाखि हिन्जावफोरा जेनेबा ना हमनाया बै जेखाइजों हमग्रोयो आरो फार्स्टआव बिसोरो। हिनजावफोरनिफ्राय लायोबाथाय जेखाइजों गुरनो थांनानै ना हमो आरो बेनि ओमफ्राय बे जेनेबा माबा फोराव मालाबा दैमाफोराव बे बाला थायो नालाय बालायाव बे ओ ना बो थिया बालाबोथिया ना बुङोबा ना सेंफोर बेफोरफोरखौ जेनेबा साय सान्द्रैखौ लाना थांनानै बालाखौ सालिनानै बे ना बोथियाफोरखौ हमो आरो। बेनिफ्राय आरो हिनजावफोरा हमनाय हिसाबै बे जेनेबा मालाबा मुस्रि मुस्रि होनना बुङो जायखौ बेखौ लानानै हयो आरो दैयाव। बे फ ख्रियाव बा दैमाफोराव हयो हनानै ना हमो आरो मुस्रिजों। ओमफाय आरो बावहाय बिदिनो बा हिन्जावफोरा हमनाया बेखिनिया आरो। ओमफ्राय आरोबाव मा खालामो मालाबा हिनजावफोरानो बे जेनेबा ओ एसे हाखर हाला जाना थाया होमबा? खाथिफोराव थुबा दुब्लि बारिफोराव बा दैमा जिंफोराव मालाबा हाखर हाला जाना थायो बैफोराव जेनेबा नाफोर जमा जानानै थायो बे फोरखौ जेनेबा बे ओ मालाबा आथिंजों सारो बा धामा लानानै सारो। मालाबा मालाबा बे ना सारग्रा मोनसे बानायोना दै सारग्रा बेजों सारनानै नाफोरखौ हमो आरो हिनजावफोरा। बे बेबो मोनसे आदब आरो जोंनि। बेनिफ्राय आरो हौवाफोरा हमनाय हिसाबैबा जे माबा थाबाय ओ जेनेबा दुब्लि बारिफ्राव ना हमनोबाथाय मालाबा बे सेन सेन सानाय। सेन सानानै ना खौ हमो आरो हौवाफोरा। औ औ सेन सानानै जेनेबा बै दुब्लिबारिनि आलिफोराव बा फिसाफोराव बा दंग' नालाफ्राव बेफोराव सेनफोरखौ साना दोनबाथाय नाखौ हमो आरो बिदि होनो बेनिफ्राय आरो बावहाय ओ माबाजों हमो बे फल'फोरा
औ फल'
फल' जों औ फल'जोबनानै बे दैमा फोराव बा फख्रिफोराव, फख्रि गिदिर गदिर बिलोफोर फोराव बे नाखौ हमो आरो।
अ' ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलखैजाय माने नाखौ - खौ मा मा ना मोननाय जायो माने
ओनसोलखिजाथ' गुबै जेनेबा हाग्रानि ना होनोबाथाय ना सें, ना गोद ना फिथिख्रि ओमफ्राय ना बोथिया, बेनिफ्राय ना दुथुमाय, बेनिफ्राय आरो बे ओ म गुर, सिंगि बेफोरखौबो मोनो आरो जोंनिखिजाय, बेनि थाखाय खुसिया बेफोरखौबो मोनो, खांख्राइफोरखौबो मोनो, बेनिफ्राय आरो बै खावरि, बेनिफ्राय आरो बे मा होनोमोन मोदोमग्राया मा ना होनोमोन बेखौ, औ औ गांजेमा - गांजेमा बे गांजेमा
औ औ ओमफफ्राय नोंथां नाखौथ' गुरनानै लाबोबाय ना, नाखौ गुरनानै लाबोननि उनाव माने मा खालामो?
ओ जोंनिया मालाबा मा खालामो, ना खम मोनबाथ' बेखौ ना गुरनानै लाबोनायखौ सोरबा एवनानै जायो। सोरबा ओंख्रि संनानै जायो बा सोरबा सिफ्लेनानै जायो बिदि खा खालामना जायो आरो। आरो मालाबा मा खालामो, बे जेनेबा मालाबा दैबानाफोर जाबा, बे मालाबा दैमाफोराव मालाबा दै नाफोरखौ बुरजा - बुरजा मोनो नालाय। बेफोरखौ लाबोनानै औ साफा खालामनानै माबा खालामो आरो बे जेनेबा फोराननानै दोनो फोराननानै ना गोरान बानायबाय, औ ना गोराना औ औ मालाबा बे ना गोराना बारा जाबाथाय बे बेखौनो नाफामफोरबो बानायो आरो औ बिदि बिदि खालामो औ
औ नोंथां माने बेबायदिनो आरोना जोंनिखैजायबो जोंनि ओनसोलावबो ना हमनाया दाथ' दैज्लां सम नालाय औ बे दैज्लां समाव माने आइजो फोरा जेखायजों ना गुरनो थाङो आरोना जे जेखाय खबाइ लानानै औ दा जेखाइ खबाइजों दा बे दैज्लां समाव दुब्लि बारियाव ओ बेयावनो गुरो आरोना औ बेयाव ना सें, ना बो सिया खांख्राइ, एंखावरि, गांजेमा, फिथिख्रि मावा बेफोर बेफोरबायदि ना आरोना लगाय गथाय जोबोद मोजां मोजां ना मोनो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला सान्दुं गोसा जागोन माने दैया राननानै बबेबा खना खना थागोन अब्ला दा बेखौ ओह सिलिफोर लानानै
औ अ अ अ ओम नाखौ ना सारग्राखौ सिलि होनो नामा?
औ सिलि होनो नासार ग्राखौ सिलि होनो औ औ माने औ माने ओ बे दं माबा जाम्फैफोराव बे दंग'दि बुङो जायगा जायगा बेखौ जामफै होनो आरो ने औ बे जामफैयाव माने आलि खोनानै बे सेनखौ सानानै दोनो आरोना माने मोनाबिलियाव साहैनानै हरसे मानि साना दोनो अखानायै फुङावनो बोखांहैयो बेवहायबो गोबां मोजां मोजां ना नांङो आरोना बोथिया ना सें गरे बेफोरबायदिनो जोबोद मोजां मोजां ना नाङो आरो जोंनि ओनसोलखै जाय बे दैमायाव ना? दैमायाव माने फल', जेखाइ, आरो जेंगाय बेफोरजों नाखौ हमो आरोना। आरो बे मुस्रिजिदि बुङो? जायगा जायगा खानलिबो बुङो बेखौ माने दै गैया जेब्ला बे दुब्लि बारिनि दैया माने जाम्फै गोनां बे ओ गोथौ जाम्फैफोराव माने दै अखानि दैजों दुब्लिबारिनि नाया जमा जाफैयो बे खौ माने अखा हानाय जुब जुब अखा हानाय समाव थेयो आरोना। आइजोफोरा सानै मानसि माने बेखौ आवथेनानै बोखाङो आरो अब्लाबो थाय जोबोद मोजां मोजां ना मोनो आरोना बे
मोनो मोनो औ औ
फल'फोरजों आरो दैमाफाव ना गुरैबा ओ बामि, थुरि ना बारलि बेफोरबायदि ना मोनो आरोना। जेखाइफोरजों गुरहैबा नाथुर जुनाय बेफोरखौ मोनो आरो औ ना अन्थाइ, ना गोलाव, बेफोरबायदिनो गोबां मोजां मोजां ना मोनो। ओ दा बेफोरखौ मोनबोयो। ब्ला माने ओ ओंख्रि संफैयो आरोना। लाबोनानै माने मैथाफोरजों सङोब्ला जोबोद मोजां जायो आरो माने गोथावनो ओमफ्राय औ मैथाफोरजों दाथ' दैज्लां दिन। दैज्लां
जायो आरो औ दा आरो मालाबा सोरबा थास आइथिंफोरजोंबो जायो बरियानो। संनानै औ गोखै एसे होनानै
गोखै इसे होनानै औ। माने दाथ थास बिबार थास आइथिंनि सम नालाय दुब्लियाव ना गुरहैबाय बेखौनो माने खानानै लाब नुबाय सा सायनानै माने नाजों संफैबाय आरोना
जोबो जानो हायो नामा नाखो
औ थास बिबारजोंबो जानो हायो थास बिबारा थासनि मादाव मानि जोब जोबोद मुंदां
औ औ खिन्थु आं जाफेराखै आरो बे थास बिबार ना जों ओरैनो बेदरफोरजोंसो जाबाय जानायालाय औ
जोंबो जा जायो
अ ना गोरानखो जाफेरबाय खिन्थु ना गोथां जाफेरनाय मोनजाथ सें नास्रि मोजांङानो
औ
ओरैनो बे अमा बेदरफोरजों दाउ बेदरफोरजों जाफेरबाय आरो थास बिबारखौ बाखि थास आथिें थास अ यि आ थास बे बिथ'रि बिनि फ्राय बे थास बेदर बेफोरखौ जाफेरबाय आरो
औ माने औ माने बेजोंबो थास बिबारजोंबो थास आथिंजोंबो जोबोद गोथाव जायो आरो आरोना माने बिदिनो संनाय स्टाइलाथ बिदिनो थासबारखो जेरै संङो एरै संबाय बेदरफोरजों संनाय बायदि संबाय आरोना बेनिफ्राय गोरानफोरजोंबो आरो एवलायनांला ओरैनो गारसननानै होयो आरोना ओमफाय गोथांफोरजों सङोबा आरो ना गोथांखौ बेदर एवनायफोरबायायदि एवग्रोनानै ला बाय बिनिफ्राय मोजांहाय थास'खौ मोनहोनानै थास'खौ नाग्लिनानै दोलो-दोलो जाबा नाथाय बे एवफ्रामनाय नाखौ
औ औ औ नंगौ-नंगौ औ औ औ औ औ औ मालाबा टेस्ट खालामना नायगोन दे ओमफ्राय आरो बै आजिखालि बे मा नो जे साना दोननानै जेना नाङो
औ औ औ जेलें लाङि औ लाङिबो होनो जेलें बो होनो सोर जायगा लाना जायगा जस
औ औ औ बेखौ ओ जेनेबा बे हान्थुसे बे दैयावबा एसे गोथौ दैयाव बेखौ सानना दोनब नाया नाङो आरो दसे
औ औ
होमबाथाय बे बे जेखौ जोंनियाव जोंनिख्रुइबो बाहायो आरो
औ बे आस्रा जेफोरजों दि फुख्रिफोराव सारोना बेफोरखौ माने जोंनि ओनसोलखैजाय बे दैमाफोरावबो सारहैनाय जायो आरो। दाना दैमाफोरावबो ओ माने हौवा मानसिफोरा थांनानै बेखौ सारहैयो आरोना दैमाफोराव सारहैबा थाय दैमानि ना बे गुफुर गुफुर गोलाव गोलाव लाव फुथि ना मा होनो लाव फुथि फिथिख्रि बेफोरबायदि ना फोरा माने फैयो आरो
फैयो फैयो औ ओमफ्राय आरो बे मोनसे जेदि दङ जेनेबा दैयाव दसे सोमना दोननानै जे बेखौ थिखाङो बेखौ मा होनो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
अ बेखौ जेलें होनो जोंनिखै।
जेलेंना अ अ जोंनिथिंजाय बारा बाहाया बेखौ जेलेंना नामखौ मिथिया आरो आङो औ बे जेनेबा दैयाव दसे सोमना दोननानै बेखौ थिखांनाया
औ औ बिनि अनगायैबो जोंनिखिजाय बोरसि बोनना नै ना हमो आरो। ना बोरसि बोननानै ना हमो बे औ बे बोरसियाव माने खानस्रिखौ जावनानै थफ्ला खायो आरो थफ्ला बिनि उनाव बिखौ माने ओ बिदि गुना बोरसि बेयाव हाय थायो आरो ना। हायथानानै बेखौ दैयावहाय सोमनानै दोनो ओमफफ्राय अब्ला दसे उनाव फाय जुदि नाया दंबा बेयाव अरथाबगोन आरो ना। बे अरथाबोबाथाय माने ओ बेखौ माने बोखांबाथाय नाया फैबाय आरो। बोरसि औ बोरसि बाथा सानाय बोरसि सानाया जाबाय मानसिया गनजों दान्दाजों सोमावबाय थानाय औ बाथा सानाया जाबाय गन ससे औ सोमनानै दोननाय गन ससेया बेफोरबायदि आर ना सोमना दोननायनि उनाव नों बेसे गोबावजों नायो नोंनि खोथा आरोना।
माने गोबांथार रोखोमै ना फोरखौ हमो आर ना होमबा
औ माने सम लाना सम गोबां आलादा आलादा रोखोमै माने नाप
नंगौ नंगौ माने औ जायगा लानानै जायगा आरो जेनेबा मा जायगायाव मा बोरै ना हमनांगौ बेखौ आइदियाफोरखौ बाहायनानै नाफोरखौ हमो आर ना मानसिया औ औ जेनेबा जाय जायगायाव नों जे बो साजाला सेनबो साजाला बे जायग सियगायावबो बोरथि बोनबाय मा बाथाखौ साना दोनबाय
सानाय आरो खब ओ खखा होन्नाय मोनसे दङ बेखौबो दै गिदिराव सायो आरोना बे खखाजोंबो ना हमो जोंनि ओनसोलाव औ औ नोंथां ओ जोंथ' गोबां बाथ्रा सावरायबाय नोंथांजों सावरायनानै माने गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथां औ अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एखिनियावनो दोनथ'नोसै ना
औ दे थिगानो दे औ दे औ